औ नोंथांआ खोनादोंना
खोनादों खोनादों
अ बिदिब्ला दायो नोंथांजों बेसरनि आबाद मावनायनि सायावनो सावरायनोसै
दे जोबोद मोजां पइन्ट
औ नोंथां ओ जेब्ला जों बेसर आबाद मावनाय जायो बा बेसर आबादखौथ' जों मेसें बोथोरावसो मावो नङा होनब्ला
उम उम नंगौ
रोखोमनि मेसें बोथोरनि आबाद आरो जेब्ला जों बेसर आबाद मावनो गोनां जायो अब्ला जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै हाखौ खारायनानै लाग्रोनाय जायो आरो गोदोथ' जो मोसौजोंसो हालेवनानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव बे गोनोखोनि मुगायाव जों गोबां ट्रेक्टर बाहायनाय जायो आरो
उम नंगौ नगौ
ट्रेक्टरजों हालेवखांनानै लानायनि उनाव जोङो गोबोर हासार बायदिफोरखौ होनानै लानाय जायो आरो जाहाथे हाया हासार गोनां जायो। आरो औ बे जिथु बेसरनि बेगर जोलै बे बेगर जो खौ माने सिगाङावनो ओ बे बेगरफोरा गोग्गो नंगौनाा नङा बेफोरखौ जों सिगाङावनो मोजाङै सायख'नानै लायो बा सिगाङावनो मोजाङै बे जावस्रोनानै लायो आरो जाहाथे दै गुबुं ओ बे जिहेथु गुबु दङना बेफोरो जाहाथे हार बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै ओ फोनाय जायो आरो नाथाय खायसे खायसेया बुङो बेखौ बिखानि बा बांद्राय सायाव फैयोब्लालायनो बांद्राय गुबुं जायो। ओ जायनि जा बेखौ माने ओ बांद्राय बिखानि गोजौ जानानै माने फोनाय जाया आरो। बा सारनाय जायो आरो। ए बेगर जोलैखौ आ बेबादिनो नों नोंथां जेब्ला आ बेनि बेसर फोरा माने रज'नो हमो अब्ला रज'नायनि उनाव जे बेबायादि बिदिनो देरनो थाखाय बेबादिनो दान मोननैसो दान मोननै बा खावसेसो सम नांगौ जायोदां। आ जि बिबार बानायनाय हालागै बेबादिनो जेब्ला बिबार बारनानै फि फिथाइ थायो ओ फिथाइ थायनानै बेबादिनो ओ खौ मा बेसर महरै ओ बानायो आरो बेनो बेगर महर मोनो जिहेथु बेनि उनाव बेखौ थाव बानायनाय जायो ओ नोंथां बे बेसरनि जि बिलाइफोर बा बिबारफोर ओ बेफोरखौथ जोंङो बां मैगं महरै जायो नंङा होनब्ला? नोंथांनि ओनसोलाव हा बे बेसरखौ मा मा रोखोमै जानाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा आंनो?
ओ जोबोद मोजां सोंथि थारैनो आं सोंथिखौ मानो गाहाम मोनो होनबा आं बै बेसर ओंख्रिखौ जोबोद गाहाम मोनो जानानै।
औ
सेथियावनो जोबोद गाहाम मोनो आंङो आ बे बेखौ एवनानै जायो आलुजों एखनबा माला बा आलु होआलासि बेनोबो एवो जबोर गोथाव मोनो बेनिफ्राय सोरबा सोरबा एसे बेदरफोरजोंबो जायो खायसेया ओमफ्राय एसे सोरबा गोरानैबो जायो सोरबा इसे इसे खालामनाबो जायो मथथे जाय जेरै गाहाम मोनो बिदि जायो आरोखि इनिफ्राय बाखि बाखि फेदेरनानै रा होनानै बेगर खालामनानै थाव फेरनायाथ बे आलादा खोथाखा बाखि बेनि सिगांङावनो जानाया बिदि जायो ओफ्राय बिबारखौबोथ जोबोद नायनो मोजां समायना नुथारो गोमो मोनो बे बे बेखौ लानानैथ‌जोंहा जोंहा जोंनि बरनि आगोमा बिथां कनकलाल सरगियारिया मेथाइबो सुजुंदोंमोन नंङा होमबा मेथाइ नामखौ गोसोआव दं नोंथांङा
औ बेसर बिबारनि मोजां ना गाना
सरबारिया आ सोर सिखो खोला बिदि मेथाइ मोनसै दोंङो ओ बिदि आरो दि बे जोंनि जोबोद गोजाम जोंनि बर'निफ्रा आबादफ्रा खेति आ बे खिनिखो नुयो आरो दे
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां बुंनाय बा दिनो बेबायदिनो जोंहा बेसर आबादखौ लानानै बा बेसरनि ओ बेखौ लानानै माने मे थाय दंङ नोंथाङा बुंबाय बे थाइखौ आंबो खोनादों बेनि अनगायैबो नोंथां जा बेसरनि बिलाय बेफोरखौ जों गोबां रोखोमै जानो हायो खायसे-खायसेया बे खौ आलु जोंबो जायो ओ बिनि जा बिलाय बेखौ खायसेया दावउदैजोंबो जायो। बेनि अनगायैबो ओ ना बेदर बायदिजोंबो जायो बेनि फ्रायबो आरो हा जा बिबार बे बिबारखौबो खायसेया माने ओ दावदै बायदिजों एवनानै जायो आरो ओ थां ओ बे ओ जिहेथु जेब्ला बेसर बिबारा ओ मोजाङै बारहैयो अब्लाथ' जोंङो गोमो-गोमो जोबोद समायना नुयो नङा होनब्ला बेवहाय माने आथिखालाव जेहे थु ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो समाजारि बिजों बाहायो ओ बे समाज नि ओ बिजोंनि गेजेरजों सुबुंफोरा माने बे बेसरथिलियाव ओ गोबां फट' साफायनानै माने दैथायो आरो बेवहाय ओ जेरै बायदिफोराव बेनि अनगायैबो ओ नोंथां बुंनाय दहाय बुंनाय ओ मेथाइ बायदिनो माने ओ गोबां मेथाइ दहन‌ बेबादिनो ओ भिडिअ बायदिफोर दहनो आरो ओ बेनि अनगायैबो गोबां जोंना जिहेथु बेसर बे बेसरखौथ' अ जोंङो बेसरनि जा साबा बे साबानिफ्राय ओ माने जोङो ओ खारदैबो दहननाय जायो आरो नङा होमब्ला? जायखौ जोङो बर'फोर औ।
खारदै आखास खारदैनि सायाव एसे माबा गैया खिन्थु बेखौ ओ मा होनो नाफोरनो होयो होना आं मिथिगौ आरो
अ नोंथां बे ओ ना होयो नानो होयो होनोब्ला बे जेब्ला जोङो थावखौ दहननानै लाना फैयो नङा होमब्ला ओ जायखौ थाव फेरेननाय होननानै बेबो मोजां ओ बेखौ फेरेदखांनायनि उनावसो जेब्ला बिनि जि बिगाब ओंखारोबा बेखौ खायसे औ बेखौ माने नानोबो बाहायनाय जायो आरो बेखौ बाहायोब्ला नाफोरा थाब देरो।
उम उम बेदि होनना मोनथिगौ।
बे ओ नोंथांङा बुंदों खारदै बानायो होननानै बुंदोंमोन। आ बे हारदैखौ माने बे जि बेसर बिफांनि जा बि ओ बिफांनि राननाय बाहागो माने बे बेसर बिफांखौ जोङो आ बिनि बेगरखौ दं होननानै जों गारनानै दोना होनबा
उम उम।
औ बेखौ फोराननानै माने ओ सावनानै खारदै दहुननाय जायो आरो।
फेरेन फेरेनखां आं बुजियासै फेरेन खांनानै नामा?
अ नोंथां बेथ' बेगरखौसो जों फेरायो नंङा होनब्ला? बिफांखौसो अ नंङा आ बे बिफांखौसो जोङो माने बे ओ खारदै महरै बाहायो आरो जायखौ खौ जोङो अनला ओंख्रि संनाय खामानिफोराव बाहायो आरो।
उम उम बय - बयबो खालामो ना बिदि आं दोनैसो मिथि बेखौ
ओ बयबो खालामनानै नोंथां गासैबो जायगायावनोथ' खालामनाय जायाबो जानो हागौ नाथाय ओ जोंनि खायसे खायसे सु बिफांफोरा माने बेबादि ओ बेसर बिफांनिफ्राय माने खारदै बानायनाय जायो आरो
उम थिगानो आं जोबोद मोजां नांबाय गोदान मोनसे खोथा मिथियो आं बे आं ओ बा बे नोंथाङा आ गरेसर होननाय जायगाखौ खोनादों?
औ खोनादों जोंनि एसे खाथियानो जायो बेयो
अ बिथिं आं मालाबा मालाबा थाङोमोन थाङोबा बिथिं बहुद माने थाव बिदि बेसर थाव फेरेनाय माबादों दां एसे मेसिन ना मा मोनगोन एखो दखान मेसिन?
अ औ मेचिन
बिदि बिदि ब बहुद दोङो ओरैहाय ओमफ्राय आं नोजोर बोबाय जोंनि टाउनफोरावथ' जोबोद खमथार
औ
ओजों खेथिखो जोबोद खालामो नामा ना मा?
नोंथां आंबो बांद्राय माने बे जोंनि साखाथि नंद्राया नालाय एसे गोजानानो जायो माने न'आ थांनायबो जाया नालाय ओ नुवाखै आं दिनैसिम ना नाथाय नोंथांमोननि बे तामुलपुर साइडआव आं बांसिनै बे बेसरनि आबाद मावनायखौ आं बांसिनै नुनो मोनदों आरो जेब्ला तामुलपुराव थांदोंमोन अब्ला माने बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो फोथारफोराव ओ गोबां आबाद मावनानै बिनि बिबारफोरा बे जोबोद माने समायना समायना बायदिफोरखौ गोजाननिफ्रायनो नुनो मोनदोंमोन आरो
उम ओ थिगानो थारमाने ओजोंहाय एकदम लेन्थ्रियैनो दसथा फन्द्र'था बिदि दङ आं बुंनायाव जोंनि तामुलपुराव मोनसे मोनसे गुवार मोखांगाव सखौ मोनसे गोजान गोजानाव आरोखि खिन्थुजानिया एकदम रेल रेल लाइन बा रेल गेट लाइन निफ्राय बेहाय स सानजाहाजों थाङोब्ला गोबां मोनलांखायो आं बेखौ नुनानै सानखाङो आरो बेथिं जोंनिख्रुइ बांसिन खेथि खालमोनामा ओरै मोनसे सानखांनाय फैदोंमोन आरो बेखो आं सोंदोंमोन खोथाखौ बाखि थिगानो थिगानो उम थिगानो
औ ओरैनो
उम उम
औ नोंथाङा माब बा बुंनो नागिरदोंमोन नामा आरोबाव
ओ थिगानो नोंथाङानो बुं जेबो नङा
अ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि जायगायाव बे जा बेसर आबाद बेखौ ओैरैनो न'खर बेसे सुबुङा मावो बादि?
जोंनि गामि हिसाबैथ' आं बुंनो हाला सोरबा न'खरै न'खर' थामा खालामो खिन्थु बारा खामा आरो जोंनि गामि जोंनि गामि थिं बे बेसरनि खेथिया खालामबाबो थारमाने मोसौ मैसोनि एसे माबाफोरा बारा नों बेसर गायबाबो बेराखौ होथारनांगौ बयबो बेरा माने हास्लाबा बा हायोबाबो लाब लसनि खोथा दङ एखो नोजोर होनानै माने खायसेया जायखौ मोजजाङै बेरा होनो हायो बिसोरो बानायो ओमफ्राय जाय बेरानि फारसे बारा माबाया बिसोरो इमान गोसो होआ आरोखि जेतु गायनानै मा जानो बेरा होनो हायाबा मोसौआ जालांखागोन। बिबदि नोजोर होनानै नै एसे खम नुयो आङो। खिन्थु ओइ न' सिङाव न' सिङाव एसे मैगं जानाय हिसाबै गायो आरो खाइसे।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ ओ जोंनाथ' समाबो जाबायमोन दोननोसै बिदिब्ला।
उम थिगानो मोजां‌।